हेल' औ नोंथां खोनादों ना नोंथाङा
अ
औ औ औ नोंथां ओ नोंथांनिसिम गोजोन गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रनाय थाबाय
उम नोंथांजों आं माने मोनसे से मागो मागोनि बागै आं माने एसे सावरायनो नोंथांखौ आं कल खालामनाय जादों
औ नोंथां सावरायजागोन
हागोनबा नोंथांजों
औ औ हागोन नोंथां औ दे
माने
मागो होनोब्ला औ औ
मागो होनोब्ला जेनेबा मा मा बुजियो जेनबायदि
मागोआव माने जों मा मा खालामनाय जायो मा मा मा मा मा फिथा बानायनाय जायो बेफोरनि सोमोन्दै एसे बुंना
औ नोंथां जोङो फार्स्ट फार्स्टआवनो मागो दमासियाव जोङो भेलागुर सावनाय जायो जायखौ बेलागुर होनो जोो बेलागुर सावनो थाखाय जोंनो नारा नांगोन नारा एबा जोङो थालिर फस्ला गोरानफोरखौबो जोङो औवा गोरानफोरखौ बिलाइफोरखौबो जोङो होफादों जायो सोरबा सोरबाहाय बाहाय बाहाय आरो जोंनो बेलागुर मानायनि थाखाय औवाजों नाराखौ जोङो बुथुमग्रोना लानांगोन आरो औवा दाननानै जोङो औवा खुन्था गायनानै बिदिनो नाराफोरखौ जोङो बेयाव जाबखो जाबखो होनानै जोङो बानायनाय जायोआरो आरो बिदिनो मागो दमासियाव फुङावनो जोङो ओ दुगैयै लोबै फुङावनो जोङो बेखौ सावनाय जायोआरो ओ गासैबो ज' जानानै मा बिदिनो मागो होनोब्लाथ जोङो फिथा फिथा सौराय जानाय लोंनायनि थाखायसो जोङो मागो फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो बिदिनो ओ फिथा सावनाय होनोब्ला नोंथांमोननिथिं मा मा फिथाखौहाय सावनाय जायो एसे फोरमायदो नोंथाङा
ओ जोंथ ओ थावनि फिथा होननाय जायो थावनि फिथा बानायो ओमफाय एन्थाब फि दा
औ औ औ ओ नोंथाङा दा फिथानि मादाव मा फिथाखौ साफ साबसिन मोजां मोनो जानानै
आं बांसिन थावनि फिथाखौ बांसिन मोजां
औ नोंथां नंगौ ओ बे थावनि फिथाइया ओ मा माइरंनिफ्राय मोननाय जायो जेनबा बानाय बानाय जायो औ खोनादोंना औ
बे माइ बे फिथाखौ बानायनो थाखाय जोङो जोंनो माइब्रा माइ रंनि गोनांथि जायो। बे माइब्रा माइरंजोंसो माने बे एन थावनि फिथाखौ बानायनो हायो आरो। बेल गुबुन माइरंजो जानो नागिरा उम
औऔ नंगौ नोंथां ओ मानो होनोब्ला बे माइब्रा माइरंआव आथाया दङ नालाय। आरो जोंनो थावनि फिथा बानायनो थाखाय जोङो माइब्रा माइरंखौ फार्स्टावनो सोमनानै लाग्रोनांगोन हरसेबा सानसेफोर सोमनानै लाग्रोबाय लाग्रोनानै जोङो दि ओ गोदोनि दिनावथ दिंखि बा उलाराव सो देयोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो गोबां मेसिन ओंखारबाय देनो हानाय बेनि थाखायनो बांसिनानो आथिखालाव मेसिन दो देयो ना थाय जोङो दा ओ उलाराव एबा दिंखियाव देनाया मोजांसिन जायो होनना नै जोङो सानद्रिजोंबो सालिनो हायो नालाय बेनिखायनो जोङो उलार बादिं दिंखियाव देग्रोना लाबाय। फार्स्टआवनो ओ बे माइरं माइब्रा माइरंखौ। लानानै जोङो सालिबाय गुन्दै खालामनांगौ आरो ओ बेखौ सावनो थाखाय ओ बिदिनो जोङो ओ संख्रैफोर होबा होजायो। फिथायाव। संख्रि होबासो गोथाव जायो नालाय बेनिथ ओ दै होनानै जोङो बे बे फिथाखौ उन गुन्दैखौ नाबाय नानानै फिसा फिसा खालामनानै जोङो थाव जोस सारायाव जोङो साराय जांग्रोनानै थाव होबाय होनानै जोङो बे फिथा औ फिसा फिसा होनायखौ जोङो होना होबाय आर' होना होनानै बाहाय बिदिनो गोजा गोजा जाहांबाथाय जोङो मोनबाथाय जोङो खांनानै जों जानो हायो आरो। थावरि फिथाखौ औ नंगौ ओ एन्थाब फिथाखौ माबोरैहाय बानायनाय जायो एसे बुंदों नोंथाङाबो?
एन्थाब फिथाखौबो बिदिनो गुन्दै बानाय मानाय माने बे-बेबो माइब्राजोंसो जायो एन्थाब फिथायाबो माइब्राजोंसो जायो मानोना बेयावबो आथथा नांगौ जायो ना लाय बेनिखायनो माइब्रा फिसा माइ आथा गैयाबा जाया बेनिखायनो बेखौबो माइब्रा जोंसो सावनाय जायो आरो
औ औ बे एन्थाब फिथायाव औ मा होफानाय जायो जेन'बा जेरैबो जेरै औ ओ जोङो औ नंगौ ओ जोङो एन्थाब फि था सावनो थाखाय जोंनो ओ माइब्रा माइरंखौथ' नांखाथार होगोन माइब्रा माइरंआव आथा दं नालाय ओ बेखौ जोङो सावनो थाखाय टावा बा सारायफोराव सारायफोरखौ जाननानै जाननानै नांगौ आरो आरो बेखौ जोङो फ्रि फ्रि ओरै फुवारनानै आखायजों फुवारनानै होनांगौ आरो खौ सावनो थाखाय जों नालेंखरबो होजायो आरो जोङो गोबाङानो बांसिनानो सिबिन एबा मिथाइ गुरुजोंसो बेखौ बानायनाय जायो आरो। सिबिं ओ फार्स्टावनो जों मेथाइ गुरु खौ रुनानै सिनिजों रुनानै ला ग्रोनांगौ आरो बिनि उनाव सिबिंखो देनानै एवफ्रामनानै सिबिंखौ देनानै बे दै गुदुं एबा मेथाइ गुरु रुनाय दै गुदुङाव जों होना होनानै गथा खालामनांगौ आरो गथा खालामनानै जोङो ओ बे माइब्रा माइरं ओ जेन'बा उन गुन्दैयाव
उम।
आरो औ होनानै बे ज' होनानैखौ आरो। फिथाखौ बेबायदिहाय बानायनाय जायो आरो एन्थाब फिथाया ओ नोंथाङा लावदुम फिथाखौ माबोरै बानायो एसे बुंनो हागोन नामा?
लावदुम फिथाखौ जोङो गुन्दै खालामना लाग्रोबाय बेनि उनाव एसे दै होनानै दैजो गलायो आरो इखौ दैजो माने एसे होयो आरो दै होनानै ओमफ्राय सानद्रियाव माने माबा खालामोलै बिदि नानायबायदि खालामो आरो। खालामनानै उनाव खुरैबा
औ जोङो बिदिनो औ खुरै ओ बिदिनो टिकलिनि खुगा
अ अ अ बेफोराव अ बेफोराव बानायनो हायो आरो बिदियाव ओमफ्राय सिबिं होयो गेजेर गेजेर। ओ सिबिं हो
औ औ नंगौ नोंथां लावदुम फिथा बानायनाय जायो आरो औ औ
जौदुआव दै होयो बे दैखौ गोदौनायाव बेयाव
औ औ औ औ ओ दैनि खफ'आ ओ बेखौ गुदुं खालामनानै बे फिथाइया मोननाय जायो आरो। नंगौ ना औ बिदिनो ओ जोङो मागो होनोब्लाथ' जोङो मागोआव ओ उन्दैया गिदोर खौ मान होनाय ओ बिदिनो ओ गोदोरा उन्दैखौ बोर होनाय बिदिनो गोबां गोदो गोदायनि दिननिफ्रायनो सोलिबोबायदों नङा होनबा नोंथां। आथिखालााव आथिखालाव नु थाङा बे फोर नेम खान्थिफोरखौ ओ बोर लानाय एबा बोर होनायफोर खौ दासिमबो नुनो मोन्दोंना मोनाखै नोंथाङा?
औ आं आंथ' आं नुनो मोनदों आरो। माने जोंनि ओनसोलावहाय नुनो मोनदों आङो बेफोरबादि दाबो माने दाबो माने उन्दैफोरा गोदोर फोरनि बोर लायो आरो खुलुमनानै ओमफ्राय मान बावो बिसोरखौ। बिसोरनो मान बावो आरो बेयो सोलि सोलिगासिनो जोंनि ओनसोल
औ औ नंगौ ओ बिदिनो जोङो ओ मागोआव बिदिनो फिथा सौराय सावनानै जोङो ओ आलासि-दुमसि लेंहरनानै जौङो साहा एबा फिथाफोरखौ जाहोयो बिदिनो जोंबो ओ बेलेगनाव आलासिफोरनाव थांनानै जोंबो गामि एबा आलासिफोरनावनो जा बिदिनो थांनानै जोंबो फिथा सौरायाइ बिदिनो जानानै फैयो आरो नों थांमोननि ओनसोलावबो जानो हागौ बिदि जायो।
उय बिदिनो जोंनावबो बिफोरबायदिनो। जायो आरो बयबो माने आला सोरनियावबा सोरनिबा न'आव थांबाथाय बा आलासि जानो थांबा। बेयाव होयो आरो। बेयाव आलासिफोर आलासिलाहा होयो आरो।
औ औ नंगौ। ओ जोंथ' फिथाफोरखौ ओरै जानला मानला जाबाय थाया नालाय। ओ जोंना ओ मोनसे फोरबोआनो दंखायो बेनो जाबाय मागो मागो फोरबोआवनो जोंङो बांसिनानो बर'फोरा बिदिनो फिथा सौराय देनानै जानायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो बे नेमा दासिमबो सोलिबोनायखौ जों थारैनो नुनो मोनबोदों। ओ गोदोनि गोदोनि दिनाव बांसिन बिदिनो फिथाफोरखौ सावनाय जायोमोन ना आथिखालाव बांसिन सावनाय जायो एसे बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ औ मागो गोदोनि दिनावसो बांसिन बिदि फिथाफोरखौ सावनायखौ नुनो मोनोमोन आरो। दानि दाना दानि आथिखालाव एसेबां माने सावनाय नुसोला मानसिफोरखौ माने साव सावा आरो मानोना बायो दानि आथिखालाव माने बुहुद बायो खस्थबो दङ नालाय देनांगौ मानांगौ बेनि थाखायनो सावनो बायो। बांसिन ओमफाय सक बाजारफोरनि फ्राय बायनानै जायो आरो।
औ औ नंगौ नोंथां आथिखालावथ' गोबां बाग्रा जाबाय नङा होन बा बिदिनो फिथा दिंखिआव दिंखिबो देनो बाबाय उवालबो देनो बाबा बिदिनो आरो बाजार हाथ थाइ बाजारफोरावबोथ' जोंङो रांखान्थियारि मोनबाय नालाय बिदिनो गोबाङा फानोबो आरो बेखौ फाननायखौ जोङो खायफा खायफा बाग्राफोरा बायनानै जानायखौ जों नुनो मोन
अ' अ' आथिखालाव बांसिन मा ने बायनानैनो जायो आरो मानसिफोरा। जों गामिनिफोरासो जा निया नाथाय टाउन सहराव थानाय मानसि फोरा बांसिन बायनानै जायो आरो।
औ औ थारै नोंगौ नोंथां। बिदिनो ओ जोङो माइब्रा माइ माइरंखौ ओ जोङो दैलां बोथोराव गायनानैस जों मोनो नङा होनबा? औ नंगौ ओ जोङो लाउदुम फिथा सावनो थाख खाय जोंनो मा माइरंनि गोनांथि जायो एसे फोरमायदो नोंथाङा।
लावदुम फिथा सावनो थाखाय जोंनो माथानिबाबो जायो ओ ओ माथ माथाखौ नांगौ आरो।
औ औ माइब्रा जों सावनायखौ जों नुनो मोननाय जाया। ओ बिदिनो नोंथांमोननिथिंबो जानो हागौ नालेंखरनि लारु बानायो
औ बानायो
औ नोंथां नालेखरनि लारु खौ मा बायदिहाय
औ औ नारेखलनि ला लारु बानायनो थाखाय जोङो फार्स्टआवनो नारे कलखो खिना लानांगौ आरो। सुरकिना लाग्रो नांगौ। ओमफ्राय बेनि उनावहाय बेखौ एवनांगौ एसे एवनानै सिनि होबा सिनि होजायो आरो। सिनि होनांगौ सिनि होफानानै एवखानांगौ आरो ओमफाय इयो बाहाय माने आथा आथा लाथोथो जाबाथाय बेखौ खांनानै खांनानैहाय जोङो लारु फिसा
सिथुम जायो आरो औ औ औ नंथारैनो ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय बेखि
औ औ दे होमबा नोंथां उम दे उम।